हेलौ। हेलौ। खोनादों।
औ खोनादों। मा खालामदों दायो नोंथाङा?
आङो दा नै माबा सो औवासो गायला बायनो ना दा आङो
अ औवा
औवा गायनो नागिरदों नामा होमबाथ जोबोद मोजां औ। जागोन जागोन नोंथां। औ जागोन दे आं दा नै औवा गायनो नागिरदों अखायाबो हाथनाय जाखायाखै नालाय अखा हायै समावनो गायनांगौ औवाखौ एसे सानदुंबो दुंदों दा औवा गायनोब्ला जोङो बे औवानि माबाखौ गुदिखौनो जोङो दानसनानैबो गायनो हायो आरो। ओमफ्राय रोदा गोनां नागिरनानैबो जोङो गायनो हायो गुदि गुदिखौ
अ
ओमफ्राय औवा सुबानिफ्राय जावखुनानै बेखौ गुदिनिखौ दानसनानै गायनांगौ आरो दा जोङो औवायाथ नोङो एसेयावनो नोगोद एरो नालाय बिसोरनो जोङो एसे जायगाखौ मोजां माबा जाम्फै सेर सेरबो गायनो हायो आरो नोङो जुदि औवानि नों बागान खालामथारनोबा हा मोजाङावबो जोङो बुरजा गायनो हायो आरो। दा औवाजों जेब्ला औवा गायखांनानै औवाया थाब थाब मोजां जायो थाब जायो ओ स-सारि पास बोसोरावनो मोजां जाहैयो औवाया दस बोसोरसिमबाथ मोजां जाथा बाय आरो
औवाजों जोंहा औ
जोङो मा मा औवाखौ ओ गायनो हायो बा मा मा औवा मोनो?
औवाया गोबां रोखोमनि दंङ जावथि-जाव टि औवा होननाय दंङ' गुबै औवा होननाय दङ' औवा थेरे होननाय दंङ' आरो औवा बुरखा होननाय दंङ जोङो बांसिनै औवा बुरखाजों न'नि खुन्थियाबो बानायनो हायो औवा जावथिजों जोङो न' लुनायाव बाहाय बुंनो थाङोब्ला औवाया जोंनि बर' हारिनि एंगार हायि मोनसे ओ माबा आरो
दंफां
दंफांखौनो बुंनांगोन जोङो ओ एमा जोनोमनिफ्राय हाबासिमाव बे औवायानो जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै मोनसे दंफां। जेरै जोङो ओरैनो ब-बर'फोरा बेखौ मा मा खामानियाव बाहायो? बेखौ गिबियैनो नलु नायाव बाहायो बर'फ्रा न' लुनायाव गोदो दा बा एसे खम जाबाय नाथाय गोदोनिफ्राय दासिमबो बाहायो बाहायनाया न' लुनायाव बाहायो उखुम होलाबनाय इन्जुर दुमनाय बिनिफ्राय सांग्रां बे हाथिखोग्रा सांग्रा बानायनाय। बेफोराव बाहायो लोगोसेनो जेखाइ खबाइ जेखाइ हेबनाय ना हमग्रा बे जेखाइआ बे खबाय ना लाग्रा खबाय आरो मैगं खादा गोबोरखि गारग्रा खथा आरो जौ सरग्रा बेफोरबायदि आगजु बानायो आरो आरो ओरैनोथ' औ बर'नि बे जायखौ जोङो संग्राय सान्द्रि होनो औ सं संग्राय सान्द्रि
बेफोरखौबोथ' बानायनाय नुनो मोनो। ओं
संग्राय बानायो सान्द्रि बानायो सानदांगा होननाय बानायो मुथा मुथ थि बर'नि गोबां बे बेबायदि ओ आगजुफोरखौ बानायनाय जायो आरो औवानि गेजेरजोंनो आरो ओरैनो बे हालौखांनायनि उनाव मै बोनाय औ मै उम बेदा होनायनि औ। बेदा होनायनि बानायो। बेफोरखौ ओंख्रिफोरबो जानाय जायो नामा बेफोरनि मेवायफोरखौ? माबानिया साबसिन औवा गुबै आरो बुरखानिया साबसिन मेवाइ जानो। जावथिनिया बेबो जाजायो खिन्थु गोखा जानो नागिरो ओं औवा गुबै आरो औवा बुरखानिया साबसिन। माबायाव मेवाइ जानो। फिसा फिसा बे खिलिबोनाय मेवा बे मोजां जायो आरो जानो थाखाय अनलाजों माबाजों नाफोरजों। बे आरो नोंथाङा औवानि बागै आरो माबा मोनथिबावगौ नामा?
ओरैनो आं मोनथिनायावथ' जोङो बेखौ गोबां खामानियाव बाहायनो हायो जेब्ला ओ औवाया रायोब्ला गोरा जायो
जोङो बेखौ न'नि सोरगिदिं बेरा होनाय मैगं थाइगं बागानफोराव बेरा होनाय बेफोराव जों बाहायनो हायो आरो
लोगोसेनो ओ
जि लामग्रा दान्दा बानायनाय गय दंफांनि ओ फिथाइ फोरखौ हाननो थाखाय ओ गयनि दान्दा जोङो जायखौ औवाजों बानायो
बेफोरखौ जोङो बेयाव बाहायनो हायो आरो जोङो गोबां
गेट साजायनाय दायोथ' नोङो बांसिन हा आवाथि मन्दबाव बेहाय बांसिन औवानिनो बाहायो आरो पेन्देलफोर बानायनायावबो औवानि नोङो गासिखौबो ओ खाग्रोनानै लानांगौ बेनि उनावसो जिखौ सोंनो हायो बेफोरबायदि गोबां ओ औवाजों मावनो हायो आरो ओरैनो नोंथाङा बे औवा गायनायनि उनाव ओ
बुंनो थाङोब्ला बियो बा बोसोरनि उनावनो दानजायो आरो औवाया बा बोसोरनि उनावनो दानजायो जायगा लायै जायगा गोबाव लायो आरो जि बोसोरसिमबा बियो मोजां जाहैयो आरो आरो जेब्लानाखि मार्केटफोराव फाननायबो जायो नामा फाननाय जायो फाननाय जायो बेखौ नोङो बागान गायनो हायोबा नोंहा मुलाम्फा दं।
औ ओरैनो बेसेबां
बिसांसो मोनो बेखौ थसेयाव मोनो दानि नैबे माबायाव दानि बाजाराव बियो थसेयाव बाजिनिफ्राय सेजौ जाहैबाय आरो नायनानै औवानि गिदिर आरो फिसाखौ नायनानै बाजिनिफ्राय
औ
सेजौसिमबो जाहैबाय आरो बेनि रांङा थसेयाव आरो ओरैनो बेखौ गावबागाव नआव बाहायनायनि थाखाय बायो ना गुबुन जायगा मोनसेयाव माबाफोर बानायनो थाखाय बेखौ बायनानै लांनाय जायो मोनसेया जाबाय जोङो बे लकेल माबायाव फानहैयोब्ला बे जोंनि सादारन सुबुंफ्रा जोंनि रायजो जानाय सुबुंफ्रा बेखौ टाउनफ्राव फानहैयोब्ला टाउननि मानसिफ्रा बायदिसिना खामानियाव बाहायनो बेखौ बायनानै लांङो आरो ओ गामिफ्राव फानबाबो बे नखराव बाहायनो थाखाय बायना लांङो। नाथाय नाथाय जेब्लानाखि बे फायखारिफोर फैयो खेबसेनो औवा सुबाखौनो दाननानै लांङो बि दाननानै लांङोबा बे बेफोरखौ ओ गोरा गोराखौ बे बिल्डिंनि बिल्डिं लुनाय गोजौ गोजौ न लुनाय बेफोराव बाहायनो थाखाय गोरा खौ बासिनानै बिथांमोना दस्रायाव फानहरो बिल्दिं लुनो थाखाय आरो माखासेया जाबाय जे जोंङो लेखा लिरनो मोनोना बे लेखा बिलाइ बानायनो थाखाय थाखाय बै गोरलै गोरलै माबाखौबो लांनाय जायो आरो अनेक रोखोमनि
क्टरिफ्राव लांङो आरो
आरो बेजों मिथिनाय बायदिब्ला आथा एडेसिभ जे सिथाब जाग्रा आथाबो बानायनाय जायो होननानै जों मोनथिगौ ए गोबां थ थुरि गिदिर गिदिराव बेखौ लानानै थांङो आरो
अ जायखौ जे जोंङो सामफ्रामबो ओ फरायनाय बै फेपार बेखौबो बे जों बानायो दायो आं एसे मोनथिगौ
होमबा गोबां खामानियाव हौवाया बाहायजायो बाहायजायो मोनथिबाय आरो बबेबाफोर खामानियाव बाहायजाबावो नामा नोंथांनि मोनथिनायाव बेखौथ आंङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे बे औवाजों जोंनि सिगांहाय दाबो सोलियो जोंनि बरनि गेजेराव जेराव। मानसि थैयोब्ला बे बेखौ। मोनसे सांग्रा बानायनानै। औवाखौ हेबनानै बेखौ मानसि गोथैखौ जोङो जेब्ला सावो सावो बा फबनो थाखाय लानानै गोथैबारियाव लानानै थाङो आरो बेयाव थिखोनानै बेखौ जोङो नांथारगौ आरो बर'फोरनि मोनसे बे ट्रिडिस'नारि
औ। बेखौ थारमाने ओ थसे औवाजोंनो बाननानै लानानै थांनाय जायोना? ओरैनोथ' नै दा दैज्लां बोथोर
बे दैज्लां बोथोरावबो बिराद बाहायो, औ, जोंहाबो बाहायो, औ, ओ बे मैगं-थाइगं गायनायाव जानलाफोर होनो थाखाय बिनि गुदिया खुनथिया
आरो बिजौ बाहागोआ।
बेनदोंफोर माननो थाखाय औ, गोजौआवहाय गारखोना होनाय जायो औ, थारमाने मोनसेबो बियो गारजाया आरो गारजाया!
औ बे।
मोजाङै जुदि मानलायोबा फिथाइफोरा साबसिनैहाय थायो औ बेखौ आङो नुबोदों ओरैनो साइदआव आरो। औ खानानैबो होजायो बेखौ सिनखावनानै औ। बेखौ ओ गोबां खामानियावहाय बाहायनायखौ आं नुदों आरो ओम ओम ओरैनो ओंख्रि जानायावबो औ।
जोङो गोबां बेखौ जानो हायो।
औ।
दा दैज्लां सिजोन फैबाय नै।
औवा मेवाइनि ओंख्रिया मोनजाजेनसैयानो बा मोनजाबायानो औ बेखौ नोंथाङाबो फोरमायखाबाय औ।
आरो औवा बुरखानियाबो
औ बेखौ जाजायो औ लोगोसे बै जावथि औवा औ। बेखौ बबेयाव बाहायो बेखौ एसे फोरमायदों नोंथांआ जावथियाव? खौबोथ' जोङो बे बेरा दुमनायफ्रावनो बाहायनाय जायो आरो। जे जोङो दा दैज्लां बोथोराव ना सायो बे ना सानाय सेन आरो खखायाव बेखौ बाहायनाय जायो। बिदिनो गासिबो एखे रोखोमैनो जिनिसाव बाहायजानाय ज जायो आरो बे जावथिवाया बेरादुमनायावबो बाहायजानाय जायो नालाय।
ओ।
दिफारेन्स फालाय दिडिफारेन्स गैया आरो। बे खखा जे बानायनाय बेयावहायथ' मोजां ना सानायाव सेनफोर बानायनायाव दा आङो नोंथांनिफ्राय औवानि बागै औ गोबां मिथिनो मोनबाय औ नोंथांनिसिम आं गोजोननाय जासिहरबाय। ओ बेखिनियावनो जोङो सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा! दे गोजोनथों।